थां खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ ।
जोङो मा टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथां दायो
औ नोंथांनियाव आङो ओ ससियेल मिडियाया दा बायदियाव माबायदि गो होम खोख्लैदों बा ससियेल मिडियानिफ्राय जों माबायदि जों खायसे खायसेखो जोङो ओ दा बिदिनो ओ रां खामायनायबो नुयो ओ नोंथाङा बेफोरनि चोमा मा गोहोम माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
होजागोन नोंथां
औ
ससियेल मिडिया होनोबाद'जोङो दानि जुगाव रावबो ससियेल मिडिया बा ससियेल मिडियाबो जों बाहायि रावबो रावबो सुबुङानो गैलिया नङा होमबा
औ नंगौ नो
जोङो बयबो ससियेल मिडियाखो ससियेल मिडियाजोंनो लोब्बा थानाय बायदियानो जाबाय थाखायो बयबो ससियेल मिडिया होनोबा जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो बयबो दानि जुगाव फेसबुक बा इउटुब बा इन्सटाग्राम जों मा नायो जों मा नुनो मोनो बांसिनै जोङो दा कन्टेन्ट फेसबुक होनोबा कन्टेन्ट कन्टेन्टआव जों मा नुयो बांसिनैनो ओ जाय सुबुङा गाव गावनि मा रोंगौथि बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंखौनो जोङो कन्टेन्ट हिसाबै देखायनाय-देखायनाय बा देख सायना हानायखौ जों नुबोगासिनो नङा होमबा
औ
जे जों इउटुब बा फेसबुकावबो जोङो गोबां जेनेबा हमना ला दानि जुगाव निउस-निउस लाइभ जोङो निउस बायदियैनो कन्टेन्ट हिसाबैनो जोङो निउस बायदियैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव मा जादों मा जायाखै जों बेफोरखौ मिथिजोबनो
सानसेयैनो जोङो मिथिजोबनो हानाय बायदि ससियेल मिडियाया गोबां स्प्रेड जानायखौ जों नुबोदों
नंगौ नंगौ
औ जोङो हमना ला जोङो अबे जायगायाव मा जादों गुबुन‌ गुबुन हादोराव गोजान हादोरनि जानाय जाथायफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनदों
नोंथाङा आंनिख्रुइ एसे साबसिन मिथिगोन नामा? नोंथाङा बुंना हागोन नामा एसे?
आं नोंथांनो आंबो एसे फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन। दा नों नोंथां बुंनांनाय बायदि दानि जुगाव माने ससियेल मेडिया ओ सालायनो रोङै बा ससियेल मिडिया इउस खालामनो रोङै रावबो गैलिया।
औ
दानिया मोनफ्रोमबो न'खरावनो बिदिनो स्मार्ट फन दोङो।
होम
बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरनोबो जों स्मार्ट फन होनायखौ नुनो मोनो बा बिदिनो ओ बिमा बिफाफोरा ओ स्मार्टफन होनायनि जाउनाव उन्दैफोराबो उन्दैनिफ्राय उन्दै समनिफ्रायनो स्मार्ट फनखौ माने बाहायनो रोङो आरो । जेरै स्मार्टफन निफ्राय बिथांमोनहाबो मा थुनानै मा ओंखारो जेरै इउटुबाव थांबा मा भिडिअ' नुयो बा इउटुबाव थानानै मा बायदि रंजानायखौ मोनो माने बिथां उन्दै उन्दै फंबाय बा उन्दै उन्दै जोंनि दा निउ जेनेरेसन फोराबो माने ओ हमना मोनबाय बा बिथांमोनहाबो सालायबोबाय दङ आरो। बिमा बिफानि मबाइलजोंनो ओ बिनिफ्राय ओ बिदिनो जोंथ' ससियेल मिडियायाव जोङो ओ रंजानाय लायो बिदिनो खायसे या गावनि रोंगौथि नोंथां बुंनाय बायदि सोरहाबा बिदिनो मोसानाय सोरबा बिदिनो गान रोजाबनाय बा सोरबा बिदिनो कमेडि खालामनानै ओ सुबुंफोरखौ मिनिहोनानै माने बिदिनो बिदि इनकाम सर्स खालामनानै लादों आरो। बिदिनो गोबां बिदिनो बिदिनो भिडिअ बानायो कन्टेन्ट खालामनानै ओ गोबां रां आरजिनो हादों बा बिदिनो बिथांमोना ओ गभारमेन्ट जब बा बिदिनो गुबुन ओ बिथिंफोराव साख्रि मावाबालासिनो बिदिनो पार्ट टाइम जब हिसाबै बिथांमोना खालामनानै लादों आरो।
औ औ
ओ बिदिनो बिथांमोनाबो गावसोरनि नांथाब नाजाजाबनायजों माने जाफुंसारनो हादों होननानै जों साननो हायो आरो। बिथांमोनाबो गोबां माने खस्थ' खालामबोनांदों मानो होनबा रावनियाबो खनसेनो ओ लाख लाख हाजार हाजार साबसक्राइबार जाखाया बा बिदिनो रावजोंबो मिनिजानाय बा रावजोंबो माने मिथिजानाय जाखाया बिदिनो लासै लासै नांथाबनानैसो माने गासैजोंबो माने ओ मा होनोखौ ओ बिदिनो फेमास जाबोदों आरो। बिदिबा जोङो जोंनि गेजेराव दा सोरबा खासे बिथां क्रियेटर ओंखारबाय बिथांनिया ओ हमना लाबाय बिथांनो जिर' साबसक्राइबार बा बिथांखौ राव बो खालामथ'वाखै बा बिदिनो बेखौ जोङो एसे मिनिनाय एबा थाथा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेब्ला बिथांनियानो जों जुदि हाजार हाजार साबसक्राइबार जानानै बा गा सैजोंबो माबा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गसिखौ मिथियोब्ला माने बेखौ माने गामिनि फोरा माने बे सापर्टआव लाबोनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
माने जेबो जेसेबां कमेडि कमेडिजों लोगोसे जेसेबां गावनि रोंगौथि बेफोरखौ जेसेबां साबसिननिफ्राय साबसिन देखायनो हायोबा जोङो निउस रिपर्टार गोबां निवुज जोङो मोजां मोजां निवुस ला लुबैयोबा जोंनि आर्निं बा रां खामायनो हानाय बा साबसक्राइबार बारायनाय बे बे फोर गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जालांजोबो आरो ना औ
औ थां बेफोरबायदिनो ओ जोंबो जेनेबा ओ जोंबो गासै गासिबो बिदिनो ससेल मिडिया इउजार जों माने बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे जाथायखौ माने गासिबो नुनो हायो के नि गेजेरावनो बेबायदि गोबां टेलिभिसनाबो मोनसे ससियेल मिडिया बिदिनो मबाइलाबो गोजाननिखौबो दसेनि गेजेरावनो मोन्थिहोनो हायो हायो बेबायदि गोबां सुबिदा खालामनानै होदों आरो
जोङो मबाइला जोंनि थाखाय मोजां बाहायजादों ना गाज्रियाव बाहायजादों नों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां
हम
मबाइलनि सोमोन्दै फोरमायना हो नोंथां इसे
अ आं नोना नोंथां
हम
मबाइला जोंनिया गोदोथ' बिदिनो स्मार्ट बि फन गैयामोन बिदिनो जोङो बिदिनो किपेडनिफ्राय बा किपेडनि सिगांनो जोंनिया टेलिफन फैग्रोदोंमोन आरो जायनि थाखायारा हासिंजों जाय थाङोमोन‌ बेनिफ्राय गोजान गोजान जों मोनसे टेलिफन थायोमोन बेनि उनाउ लासै लासै लासैनो बिदि ओ बिदिनो बिदिनो नखिया फन बा किपेडनि फन फैदों आरो स्मार्टफन फैबाय बेनिफ्राय स्मार्टफन फैनायनि गेजेरजों जों गोबां ओ सुबिदा जाबोदों आरो बेनि बेनिखायनो जोङो स्मार्ट फननि गेजेरजों जों जेरदि दानियाथ' बांसिनानो थिग टिभि आव जोङो निउस नायला बांसिन बिदि फेसबुक बा बिदिनो जों जेराव जों निउज फोर नुयो इउटुबनि गेजेरजों बा बिदि फेसबुक ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोराव जोङो नायनानै माने मोनसे खौरांखौ माने मिथिनो मोनो आरो जेरै बबे जाय जायगायाव मा जादों बबे जायगायाव मा खौरां गोसारदों बेफोर बेखौ जों मिन्थिनानै मोनो
औ
ससियेल मिडिया जों मबाइला जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो बे बेबायनो खहाबो खहाबो खालामनायखौ जों नुनोबो मोनो आरो
आं मिथिना मोनदों जे जोङो आं दा जोङो जा नुबाय गोदोनि दिनाव जोङो निउस खोनासंनोबाबो जोङो रेडिय' खोनासङो मो नङा होनबा दा रेडिअ' टिभि दा फन गंसे ओंखारनाय लोगो लोग गो मबाइल फन माने मबाइल, मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगो दा जोंनिया मा जाखो रेडिअ' गोमाजोब्बाय टिभिआबो खम जाबाय जोङो सोब निउसनो जा सा मोनसे ससियेल मिडियायाव जोङो माबा मोनसे निउस नायनोबा खौबो बा माबा मोनसे सोरनिबा रोंगौथि बा अबेबा खेला नायनोबाबो जोङो मबाइलावनो नुजोबनाय जायो।
औ।
फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोङो मबाइलखौ मोजां मबाइलखौ जाय बाहायनो रोंदों बियो मोजां जादों जाय बाहायनो रोङाखै बियो गारजि
औ औ नोंथां माने बिदिनो ओह दानिया मबाइलजोंबो गोबां बिदिनो गाज्रि खामानि मावनायखौबो जों नुनो मोनो जायफोर ओह मुगै थाव लाइजिनांथाव बेफोर खौरांखौबो जों नुनो मोननाय जायो मानो खायसे खामानि खो जोङो मावाब्ला ओह जोंनि थाखाय मोजां आरो नङाबा जोंबो मोजां खामानि मावनानै जोङो गोबां बिदिनो मुंदांखाबो जानो हायो बिदिनो मोजां खामानियाव जोङो जुदि आगान होयोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो। बेखायनो जोङो हानायमानि मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामनांगोन आरो नोंथां। औ दानि ससियेल मेडिया जुग नालाय जेथु जों सार्च खालामबानो गासिबो बो बुहुमखौनो नुजोबो। जेराव सेकेण्डनि गेजेरावनो अब्ला जों बेहाय जोङो सायख'नानैबो जोङो नायनो रोंनांगोन बा जों साय खनानैबो जोङो जों सोलोंनानै लानो हागोन मानो होनबा दानि जुगाव जों बुंनोबो हायो ओ बे मबाइलानो जोंनि मोनसे बिजाबबो बुंनो हायो आरो।
नंगौ राइत। मानो होनबा जोंनि स्टुदेन्ट गोबां स्टुडेन्टआबो जों मबेल मबाइलआबो गोबां स्टुडेन्टनो माखासे सापर्ट बा माखासे हेल्प खालामनायखौ नुयो नङा होमबा?
औ नोंथां।
उम।
ओरैनो जोङो बिदिनो मबाइलखौ जों मोजांनि थाखाय बाहायनांगो गाज्रिनि थाखाय जों जुदि बाहायोब्ला जोंखौनो बुथारगोन जोङो बिदिबो जोङो होनायखौ जों नुयो बा बिदिबो होनो गेदेर गेदेर सुबुंफोरा बा जोंनि जोंनिख्रुइ गेदेर सुबुंफोरा जे मबाइलखौ जों बाहायनोसो नांगौ जों मबाइल जों बाहाय जानाङा बि दिबो होननाय
नंगौ नंगौ नंगौ। माने जों ससियेल मिडियाखौ जों बाहाय खिन्थु ससियेल मिडियाजों जों मानसि सुबुङा दा बाहायजा।
औ नोंथां औ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओह नों थाङा आनो ससियेल मिडियानि सायाव औ
सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम गोजोन्थों नोंथां।
ए